नोंथां
औ। अ होमबा जों मा माने न'नि सायाव रायलायनोसै ना?
औ औ दावबायनायनि सायाव औ नोंगौ। दा नोंथाङा ओरैनो मा मा जायगायाव दावबायना मोजां मोनो?
आङोथ' माने दा ओ जेबो प्लेन गैथ'वा खिन्थु आं ओ जि जायफोराव आं दावबाय बाय बेखौ आं नोंथांनो खोन्थानोसै माने आङो गिबियावनो आंनि गिबिसिन दावबायनाय होनोब्ला जोंनिनो बे खाथियाव थानाय भुटान हादरसा बेयाव गिबिसिन माने आंनि गुबुन हादरसा हादरारि बे बेरायनाय आरोना बे
औ औ नोंगौ।
ओमफाय बेनि उनाव बेनिउनाव जोंहा नै जोंनि आसाम ओ आसाम रायजोनि सिङावनो थानाय। दिमा हासाव थुमजां बे जायगायाव दावबायखांबाय।
औ नोंथाङा दा औ नोंथाङा दा बेफोरयाव थांनानै गोसोफोरखौ माबायदि मोननाय?
ओ मोजां मोनो माने उम जेब्ला बेरायनो थाङो होमब्ला गोसोआ गोजोननाय मोनो।
औ नोंगौ।
दुखु दाहा सिन्था बेफोरखौ बावगारनानै माने लोगोफोरजोंनो जा एबा न'नि मानसिफोरजों जा दावबायनो थांबा गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनो।
औ नोंगौ थारैनो आरो नोंथाङा दा भुटानाव थांबाय होनदों भुटाननि थासारिफोरा माबायदि एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
ओ भुटाननि थासारिफोरा जोबोद मोजां आं जिहेथु थांनानै नुनो मोनबाय ओ भु टान हादरसायाव थानाय मानसिफोरनि आखल आखु मानसिफोरजों रायलायनायनि फाव बेफोरो जोबोद मोजां। बिसोरो जोबोद मोजां। माने। ओ जों जों बिसोरनि हादराव थांबा जों गुबुन हादरनि मानसि जायोना बिसोरो जोंखौ आलासि महरै जोबोद मान होयो।
औ नंगौ औ।
मोजाङै रायज्लायो। बिदिनोसै आरो।
आरो नोंथाङा दा। औ।
अ बुंदों दे नोंथां बुंदों दे।
औ दा नोंथाङा बेफोरदि जोंनि खाथि खालानिनो ओनसोलाव थांफेरदोंना थांफेराखै?
जोंनि खाथि खालानि ओनसोल होनोबा आङो बिदिनो ओ गवालपारा जायखौ मिथिनाय जायो। गवालपारा। बेहाय लावखार ओंखाम जानो थांनाय जादोंमोन खेबसे।
औ औ।
फोरजों ज' जायखौ सुरजिय' पाहार होननानै मिथिनाय जायो। जाय गोदो आसामनि राजा आरो महाराजाफोरनि माने थाबोनाय। बिसोरनि थाग ओ बिसोरनि थाग्रा जायगामोन बेयाव। आरो बेनि उनाव। दङ।
औ दा नोंथाङा लोगोफोरजों बेरायनानै बांसिन मोजां मोनो ना न'खरनि मानसिफोरजों बेरायनानै मोजां मोनो?
अ बेखौथ' बुंनो थाङोब्ला लोगोफोरजों साबसिन गोजोननाय मोनो मानोना लोगोफोरजों माने एसे माने। गोसोआ खुलासिन जायो आरोना।
औ औ नंगौ थारैनो औ।
होमबा दा नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा? बा नोंथांनि बागै बेराय दावबायनायनि बागै।
दावबायहैनो मोनाखै नाथाय बिदिनो खाथि खालानि ओनसोलावनो आं भुटान, सौकि, दारागाव बेफोराव थांफेरबाय आरो।
अ
बिदिनो बगामाथि बेफोरावनो थांफेरबाय आरो बारा ओरै गोजानाव आं दावबायहैनो मोनाखै।
अ अ नोंथाङाबो आंखौ सोंनाय बायदि दहाय ओ नोंथाङाबो लोगोफोरजों दावबायनो मोजां मोनो ना न'नि मानसिजों दावबायनो मोजां मोनो?
आङो लोगोफोरजोंनो दावबायनानै गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनो।
खोनादोंना नोंथां?
औ
औ दा नोंथाङा दा नोंथाङा बहाबाफोर दावबायहैनो होनना सानदों नामा?
मा होन्दों?
दा नोंथाङा बहाबाफोर दावबायहैनो होननानै सानदों नामा?
ओ मा होनदों ओ होनफिनलाय नोंथाङा आं एसे माने खोनानो मोनाखैमोन।
औ नोंथाङा दा बहाबाफोर दावबायहैनो होननानै
अ दा थ' अ आंना जेबो माने बिदि साननाय गैथया आरो ना। उम आंना ओ माने एसे माने समा एसे माबा गोब्राब सोलिगासिनो बेनिखायनो दावबायनायनि बागै सानथ'वाखै आरो दा।
औ दा नोंथांनि दावबायनायनि ओ साबसिन मोजांसिन जायगानि मुङा मामोनबा?
ओ बुंनो थाङोब्ला बे ओ आंनि साबसिन दावबायनाय जिहेथु आङो ओ माने माने बे दावबायदोंमोन बे जाय बेयो दिडिमा हासाव थुमजांखौ आङो जोबोद मोजां मोनबोदों। मानोना बिनि बिनि ओ मानसिफोरनि थानाय जानाय बेफोरो जोंनि जोंनि बर' हारिनि ओ सुबुंफोरजों जोबोद एखे। दिडमासा हासाव ओ डिमा हासावआव ओ डिमाहासावा दिडिमासाफोर जोंनि बर' हारिनिनो दालाय। बिसोरो ओ दिमासा सुबुंफोरा जोंनिनो माने बिदा फंबाय बायदि सानो आरो ना जाय जोंनि औ
दा नोंथाङा टुमजांआव थांबाय होनदों टुमजांआव मा मा नुबोनो मोनखो नोंथाङा?
अ थुमजांआव अ थुमजाङाव जोंनि बारहावाया जोबोद मोजां ओ ओ जिखिनिसिम आङो माने दावबायनानै मोनदांनो मोनबाय गिबियावनो ओ बिनि बारहावाया जोबोद दुवा सुवा। नैबेयाव एसे माने गुदुं थासारिया खम आरो ना माने एसे ओ दोमैलु सिदोब सिदोब बिदि थासारिया बांसिन। बेनिखायनो बेयाव थानो जोबोद मोजां मोनबोनाय बायदि मोनदों आं ओ जिखिनि सम थानानै फैदों बेयाव माने बोथोरा जोबोद मोजांमोन। ओ बेजों लोगो लोगोसे बे डिमाहासाव थुमजां होननाय जायगाया माने एसे माबफोर दङ आरो ना माने सुबुं फोरनि गेजेराव गोब्राबथिबो दं। ओ हान्था मेलानि बेलायावनो हक बेनि साया बेनि लामा आरो बेनि बेनि सायाव बेयाव मोनसे उम माने मिथिंगायारि जाथाय जायखौ इंराजियाव लेन्डस्लेद बुंनाय जायो बियो गोबां नागिरो आं बिखौ गोबां नुबोदों जे ओ जे समाव थां आं थांदोंमोन बे समावबो गोबां जाफुदोंमोन बे थास ओ बे मिथिंगायारि माबाया जाथाया बेनिखायनो बेयाव थानाय मानसि फुरा बे ओ हा गुगानाय जायखौ लेन्डस्लाइद बुङो बेनि थाखाय जोबोद माने सांग्रां जानानै थानांगौ जायो। उम जायनि थाखाय सुबुंफ्रा जिउबो खहा जानो हागौ बिसोरनि थाग्रा जायगा एबा न'आबो खहा जायो।
औ थारैनो। औ दा नोंथाङा इदिनो गोबां जायगा दावबायनानै मा मा गियान जेन'बा आरजिनो हा खो नोंथाङा सोलोंनो हाखो?
ओम गिबियावनो आङो आङो भुटान हादरसायाव थांनानै माने माखासे से बिसोरनि भुटान हादोरसानि मानसिफोरनि ओ जाय गियान आरो मानसिनि ओ आव फाव माने आखल आखु बेखौ जोबोद नुनानै माने गावबो बिदि इन्सपायार जानो लुबैयो। मानोना बिसोरनि सुबुंफोरनि आखल आखुआ जोबोद मोजां। मानोना गुबुनफोरजों बोरै रायज्लायनांगौ आलासिफोरजों बोरै रायज्लायनांगौ? बोरै मान सनमान होनां गौ बिथांमोना बेखौ जोबोद मोजाङै मिथिगौ। ओ बेनि सायाव आङो भुटान हादरसानि मोन से बाथ्राखौ जोबोद मोजां मोनो। ओ जायखौ बे हान्था मेलानि बेलायाव आरोना जायखौ इंलिसनि ट्रेफिक रुल्स बुङो। ओ बिथांमोना ट्राफिक रुलस जायखौ इंराजाव ट्रेफिक रुल्स बुङो बेखौ जोबोद मोजाङै फालियो। औ ओ इंराजियाव जे खौ जेब्रा क्रसिं बुङो माने बै लामाफोराव मानसिया सोरबा सोरबा मानसिफोरा सोरबा सोरबा मिथिया जानो हागौ। खिन्थु बेै लामायाव जेब्रा क्रसिं बे माने ओ गुफुर गुफुर ओम गाबजों सावगारि आखि खिनाय थायो। बेयाव थाबायनायनि नियमखौ बिथांमोना जोबोद मोजाङै फालियो। माने बे जेब्ला जोङो अ
दा नोंथाङा दा नोंथाङा भुटानाव मायबाफोर ओ मन्दिर बा मायबा माबिफोर नुबोदों नामा?
अ आङो आंथ' माने बिसोरनि माने मोदाय फुजिनाय माने इसोर फुजिनायखौ आं बांद्राय मिथिया खिन्थु आङो बिसोरनि मोनसे बुद्धिस टेम्पोल बुंगोन नामा बेयाव माने बुद्धिसत बुद्धानि मन्दिरमोन आरो ना बिदिनो बांद्राय गिदिर नङामोन एसे फिसामोन आरोना बेयाव हाबनानै एसे नायबोनाय जादों बिसोरनि ओ इसोर फुजिनाय माने नेमखान्थिखौ नुबोनाय जादों।
दा नोंथाङा सुकि दारगावफोराव थांफेरनो मोनदोंना मोनाखै?
ओ आङो बेफोर जायगायाव बांद्राय माने थांनाय जायाखै आरोना।
औ नंगौ।
आङो बुंनो थाङोबा ओ खालामाथि
औ।
जाय लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा। बेबो भुटान हादर सानि सेरावनो जायो। बेयाव थांनाय जादों दारागाव बेफोराव थांनाय जायाखैबारा। औ औ नोंथाङा होनबा ओ बेखिनियावनो थांदों आर ना नोंथाङा जिखिनियाव बुंदों?
औ आं बेखिनियावनो थांदों आं बारा ओरै दावबायहैनो मोनाखै।
औ इयुनाव दावबायनायनि सिमां दं आरोना?
औ औ दङ सिमां दावबायनायनि सिमाङालाय थायो बयनियावबो।
औ दा दा दावबायनो हायाबाबो इयुनाव जेब्ला
औ सम मोनो अब्ला औ औ औ नंगौ दा नोंथाङाथ' लोगोफोरजों दावबायना जोबोद मोजां मोनो औ औ नंगौ थारैनो औ गोजोननाय थाबाय